औ खुलुमबाय नोंथां
आं नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि जामु एम्फौ जेरै लाथा एम्फौनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। औ नोंथाङा सम होनो हागोन दा
औ हाग
अ औ ओ नोंथाङा जाफेरबायना लाथा?
औ जायो जानाया होमब्लाबो आं बारा ओरै मोजां मोना आरो ना नोंथां?
अ अह बिदिब्ला नोंसोरनि थिजाय नोंसोरनि ओनसोलथिं माबायदि मा फिसिनाय जायो लानाय जायो एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
औ एसे एनैखौलाय आं फोरमायनो हागोन नोंथां। ओमफ्राय आं बारा ओरै मोजाङै मोनथिजोबा आरो ना नोंथां? मोनथिनायखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन।
अ दे बिदिब्ला एसे फोरमायदो नोंथां।
औ गिबियावनो जोंनियाव ओ लाथा एम्फौ फिसिनो था खाय जोङो लाथा एम्फौनि बिदानखौ हाइ जोङो गनिफ्रायबो बायनानै ला ना फैनाय जायो आरो न'खावबो ओ बनायनाय जायो आर रोना बे लाथा एम्फौखौ ओ फिथोब थोबनायखौ लाबोनानै दोननानैहाय बेयाव सिखिरि ओंखारो होननानै खोनानो मोन्दों आं। आंबो मोजाङै मोनथिया आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेखौ दोननानैहाय जेब्ला सिखिरिया ओं ओंखारो अब्लाना बे सिखिरिखौ जोङो ओ जि जियाव ओ दोननाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बियो बिदै दैयो बिनि बेयाव जोङो दोन्नानै ओ स्नि सानबा द' द' सान बेयावहाय बेवहा लास जोङो दोनो आरो ना दोन्नानै जेब्ला बियो बिदै दैयो अबोब्ला जोङो बिखौ ओ उम जि मोनसे एबा बहि बेफोरबायदियाव जोङो बनानै मोजां मोजाङै दोननाय जायो आरो ना नोंथां दोननानैहाय जेब्ला बेवहाय बे बिदैनिफ्राय जेब्ला फिसा ओंखारो बेखौहाय जोङो ओ जियावहाय मोजाङै इन्दि बिलाइ होनानै दोन गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनानै दोननाय जायो आरो ना नों
औ नं
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ बेयो जेब्लानाखि फिसा फिसा एसे एसे देरलांबाय थागोन गैयालासे जो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै खौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो बियो जेबोला गोदोर जागोन ना अब्ला जों बेवहाय जों खारोमो बिलाइखौबोथ' होना हायो आरोना नोंथां खारं बिलाइखौ ओ गोरलै गोरलैखौ होयो होनानै जेब्ला बियो ओ था एम्फौआ देरनांगौ बायदि मोजां मोजां देरो अबोब्ला जों गोराखौबो होनो हायो आरोना नोंथां औ बिनिफ्राय दानि दानि दिनावथ' जों गोदोनि बायदि इन्दि बिलाइखौ बारा एसेबां मोननो था थाङा नालाय नोंथां बिनि थाखायनो खारुन बिलाइखौनो बांसिन होनाय नुनो मोनो आरो थां औ बिनिफ्राय जोङो ओ जेबोला बियो गिदिर देरो अब्ला जोङो ओ दान्दा दान्दा फिसा दाननानैहाय बेयाव जोङो इन्दि बिलाइ एबा खारं बिलाइखौ होनानै लाथा एमफुखौ बे बिलाइयाव दोननानैहाय जोङो दान्दायावहाय दोननाय जायो आरोना आलायनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय ओ जेबोब्ला एम्फौआ गोमोन जायो अबोला जोङो एम्फौ खौहाय जोङो ओ सिनायनो हाया नालाय गोमोना माबायदि बेनि थाखाय जोंहा मोनसे आदब खायदा दङ आरो ना एम्फौ गोमोनखौहाय आखाइयाव लानानै हाय ओ ख्र' ख्र' खोमा लांनानै ख्र' ख्र' होनोब्लाथाय लायनो मालाय बियो एम्फौ खौ गोमोननो बेखौ मोनथि नो मोनदों आरो ना ओमफ्राय खायफा खायफा एम्फौ गोमोनाहाय बे बिलाइ आलायना दोननायनि खर'साजों दाउ खोलाङो आरो ना नोंथां औ बे बेखौहाय जोङो हमनानै ओ फिथोबथोबनो थाखाय ओ बिब्दिनो गुवार मोनसे जाय गायावहाय ओ थालिरनि बेलायाव हाना लाना फैनानै जोङो ज' दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो ओ स्नि बा डाइन सान सिम दोननाय जायो आरोना नोंथां फिथोब थोबनानै मोजां जानाया लासे बिनि उनावहाय जोङो बेयो फिथोबदोबो थोबोब्लाथाय बेखौ जोङो ओ जिरनाय जायो आरो ना नों थां जिरनानै जोङो न'फोराव जायो गुबुनफोरनोबो राननानै हरो हाथायफोरावबो फानहैनाय जायो आरोना नोंथां खोनानो मोनदों लाथा एम्फौ गोबां बेसेन गोसा होननानै औ बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ फिथोब बेनि फिथोबखौहाय जोङो ओ मा होनोथाय
खुन्दुं लुनानै
औ औ खुनदुंबो लुनो हायो जों बेखौ खुन्दुं बनायनो थाखाय जोङो इन्दिनि फिथोबखौहाय रुग्रोनानै लानाय जायो आरो रुनानैहाय जोङो बेखौ ओ गोफुरनाय ना मा होनोथाय आं बारा मोजां जाङै मोनथिया बिदि माबानाय जायो होनानै होनदों आरोना बिनिफ्रायहाय जोङो बिब्दिनो खुन्दुं बर'नो आरो ना बेनिफ्राय दानि जुगाव थ बारा बिदि इन्दि सिनि खुन्दुं बेफोरबायदि लुनाय सि दानाय बेफोरबायदि नुनो मोनला
औ औ बिदिनो औ जोंनिथिंजायबो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बिदिनो जों लानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिंजायबो गिबि गिबियावनो जे ओ फिथोब दोनो जे बिधाननि थाखाय बेखौ जोङो माला सुनानै आलायना दोननाय जायो आरो अ बेयो औ बेनि उनाव बियो साननैसो एसे गोबाव नांगो आरो गोलोम बोथोराव एसे थाब ओंखारो होनना बुङो आरो मानसिफोरा बेनिफ्राय ओ सिखिरि ओंखारो बेयाव सिखिरि ओंखारनायखौ जेरै नोंथाङा बुंलां बाय जि आरियाव जोङो बा होनानै जिखौ दोनो आरो एसे गोजौआव दान्दाफोराव होननानै अ बेनि उनाव बेयाव बिदै दैयोब्ला जों बे बिदैखौ बोखानानै एसे ओ कागज बा प्लास्टिकफोराव जों दोनो आरो मोजाङै दोननानै उम गोलोम बोथोराव थाबनो फिसायाबो ओंखारो आरो बिदैनि ओमफ्राय बेयाव जोङो इनदि बिलाइ गोरलैखौ होग्रोनाय जायो आरो गिबि गिबियावनो बेनि उनाव औ नंगौ बेनि उनाव जेब्ला लाथाया एसे गेदेर जायो अब्लानिया जोङो बेखौ ओ बैसां लुनानै बेयाव आलायना दोननाय जायो आरो ओ माने बेयाव जेरै इन्दि बिलाइ दा गोरलै समाव जोङो गोरलैखौ होयो जेब्ला एसे देरगोन अब्लानो एसे गोरा बिलाइखौ होनाय नुनो मोनो आरो बे बिलाइखौ जों मुथा खालामो खालामनानै बै बैसाङाव आलायना दोनो होमब्लानिया लाथाया बाखांनानै बेयाव जायो आरो ओ बेबायदिनो जों गोबां गुबुन गुबुन खारुन बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइ आरिखौबो होननाय नुनो मोनो आरो ओ थेवब्लाबो साबसिना इन्दि बिलाइनिया साबसिन जायो होनना बुङो आरो जोंनि इन्दि बिलाइ जाहोना जे फिसियो बेनि फिथोबा मोजां जायो आरो ओ लाथायाबो गिदिर गिदिर जायो आरो जोंनिया बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ जाहो जाहो बिसोरखौ लोमजायोबो होनना बुङो आरो ओ खेबनै ना खेब थाम लोमजायो लोमजायै जायै देरलाङो आरो ओ बेनि उनाव औ बेनि उनाव नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ मोननैसै मोननाय टाइमाव माबायदि सिनाय मोनो होनना जेबोला‌ गोमोन फैयो लाथाया होमब्लानिया मोनसे सोदोब ओंखारो आरो बिसोरनियाव आरो नुनायाव एसे गोमो गाब जायो आरो गोमोनथ' आरो बिसोरो साथिं दावखोलाङो आरो दान्दाफोराव बा ओ गुबुनथिं मानबायना खारनो नामायो आरो एसे गोमोन फैनायनि उनाव बेबायदि जों बेबायदिनो सिनायनानै बेखौ बस्था आरियाव थालिरखौसिनि सोयो गोरान सोनानै बेखौ सोना दोननाय जायो आरो हमनानै गोमोनखौ औ बेनि उनाव सोना दोनोब्ला गोमोना ओ नांगौ आरो सानथाम सानब्रै ओरि नांगौ आरो माबानो ओ फिथोब लुनो बेनि उनाव जोङो बै खौसिनिनिफाय बो नानै ओ सान्द्रि एबा दाला फोराव दोननाय जायो आरो। औ औ। बेनि उनाव साननै बा सानथाम थानानै बेयो जाजायो जिरनानै बेबायदिनो जोङो जिरनानै जायो आरो फानोबो आरो। गोबां गोथाव आरो लाथाया जानोबो गोथाव मोनो आं बेनि भाय आथिखालावथ' गोबां खम लानाय नुयो आरो आगोल गोबां लायोमोन आथिखालाव एसे खम लायो आरो मान
औ मानो होनब्ला आथिखालाव ओ जोङो बेफोरबायदि नांगौ बायदि इन्दि बिलाइ बा खारं बिलाइ बेफोरखौ मोननो थाङ
औ औ औ नोंगौ ओ बिलाइ आरिफोरखौ जोङो औ गुबुन बिलाइ जेरै गाम्बारि आरिजों लायोबोला भिधानाबो मोजां जाया आरो माबा जायो आरो फिसा फिसा जायो आरो। बेबायदिनो खम जालांबाय बेबायदिनो जोङो थिखालाव गोबां दाम बेसेन बारनाय नुनो मोनो आरो हाथाय। फोरावबो आथिखालाव गोबां दाम बेस बायनानै जानो। आरो नोंथाङा जेरै बुंलां माय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयो जे बेखौबो जोंनिथिंजाय बो बेबायदिनो बानायनाय जायो जोंनिथिंजाय ओ लुनायनि सिगां हरसेबा हरनै ओ खारै होनानै एसे दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो फिथोबखौ दोननानै बेनि उनाव आरो रुनाय जायो। साननैफोर सोमनाय नि उनाव रुयोबोला एसे मोजां थफ रुयो होनना बुङो आरो। बेनि उनाव जोङो ख्रिजों लुनाय जायो आरो खुन्दुंखौ बेबायदिनो लुनाबो फाननाय नुनो मोनो। आरो जेबो सानि जेखि दं खि आक्साया जेखियो बियो मैगं बेनि गराइफोराव होजायो आरो गोबां मोजां। जायो। दौनि फिथाइफोरा औ हासार हिसाबै बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो। औ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो लानायखौ नुयो आरो आथिखालावथ' बेफोरनि ओ माने सरखारफोरनिफ्रायबो न' आरि मोननायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। हो लायोबोला एम्फखौ औ। नंगौ दा लाथा आरो अनला खारि जोंनि जेरै दोरोङारि जामु बेयावबो माने अनला खारि आरो लाथा जोंबो जानाय नुनो मोनो आरो नों। थाङा जाफेरबाय ना।
औ जाफेरबाय। औ।
बेबायदिनो एवना जानोबो गोथाव ओंख्रि जानायबो नुयोबा। ओ सिंग्रि मिखिबो दं। बेजोंबो एवना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ला। थाइम्फौ औ औ थाव मोजाङै।
बिदिब्ला नोंथां जोंना जोंना समाब जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथि थिनो मोनै बाथ्राफोर मोनथिनानै मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
नोंथांसिमबो साबायखर थाबाय दे बिदिब्ला
औ।